औ औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रि ना?
प्रियैनो दं
अ ओ बिदिब्ला जों दान्दिसे सम ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै दसे सावरायनि सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां औ
औ ओ बर'फोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों जों गोबां नुनो मोनो जेरै ओ बर'फोर नि गाननाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय होननानै होननानै बुङोब्ला जेरै ओ दखना फास्रा आरनाय गामसा बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो
औ
ओम मा होनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे ओ बर'फोरनि दोरोङारि गान्नाय जोमनायखौ खौ मानिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो माने दोरोङारि आदबैनो गाननाय जोमनायफोरखौ बानायनानै गानबोदों बिनि गेजेरावनो बर' फोरा माने बर' आइजोफोरा दख'नाखौ मोननै रोखोम नि गान्नायखौ नुनो मोनो सानजाथिं ओ अग्रंखौ अग्रं होननाय दख'नाखौ गानो आरो ओरै सोनाबनि बर'फोरा लांगा होनाय दख'नाखौ गाननायनि गेजेरावनो हौवाफोरा गामसा गाननाय जायो ओमफ्राय बेफोरखौ गाननायाव माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बांसिन बुंनो थाङोब्ला इन्दि ओ इन्दि खुन्दुंजों माने बानायनानै इन्दि एम्फौ फि सिनानै इन्दि खुन्दुं लुनानै बानायनायखौ नुनो मोनबोदों ओ बिदिनो। इन्दि खुन्दुंफोरनि अनगायैबो गोबां दंफांफोरनि बे जेनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै ओ गानबोदों। आरो खुन्दुं दिहुनन्नानै बेखौनो मिथिंगायाव मोननाय बिबार फिथाइ बिगुर बा बिलाइ बिफां-लाइफांनि गासै रोखोमनि ओ। गोबां गाबफोरखौनो माने खुन्दुङाव गाब गानानै बा ओ। गाब होबोदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जिखौ दाबोनाय। जादों ओ दानाय-लुनाय जों दानाय लुनायाबोथ' बर'फोरनि माने मा होनो बेखौ। ओ दोरोङानो होननानै बुंजायो माने। गाननाय जोमनायखौ बुंनायनि सिगां बर'फोरनाव दानाय लुनायानो। सिगां होननानै बुंजायो दानाय लुनायनि गेजेरजोंसो बर' फोरनि गेजेराव गाननाय जोमनायाबो फैदों बिसोरो माने गावसोरनो न'आव दायो लुयो नालाय बेनि गेजेरजोंसो गाननाय जोमनायनि सियाबो। बर'फोरनि न'खराव जायगा मोनदों होननानै बुंजायो। गुबुननि गुबुननि जेनेबा हेफाजाब नाङा गाव सुरनो हाजोबो होननानै बुंजायो आरो बर'फोरनिखौ बिसोरो गोदोनिफ्रायनो ओ ओ सि दानायनि आइजें आयला नि गेजेरजोंनो सिखौ दिहुनबोदों जेरै ओ
गानदै माखु थार साल आरो बेबायदिनो गोबां आइजेंफोरनि गेजेरजों सिखौ दाबोदों ओ बेनि गेजेरावनो माने बर'फोरनि गेजेराव गोबां सि दानायनि ओ बाथ्रा फाव बा बाथ्रा फानदायफोरबो मोननाय। जायो जेरै ओ बर' बर' आइजोफोरखौ गोदो बुङोमोन जे गोदोनि मानसिफोरा जाय आइजोफोर। दानो रोङा बिसोरो हाबा जानो गोब्राब होननानै बुङोमोन आरो। बेजोंनो लोगोसे माने बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सुबुं फोथायनाय बा सुबुं फोथायनाय बा सुबुं सल'बो दं होनजायो ओ गोदो जोहोलावफोरखौ माने आइजोफोर आरो जोहोलावफोरखौ दावहायाव थांनायनि सिगां हरसेनि गेजेर रावनो आर'नाइखौ दानानै ओ बिसोरनो बिसोरनो हरनो हायोब्ला दावहायाव। देरहायो होननानै फोथायनायबो दङ। बेनि गेजेरजोंनो आरो ओ बर'फोरनि गेजेराव सि दानाय लुनाया ओ माने गोबां ओ जायगा मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो बेखौनो बुंनो हायो आरो दा नोंथाङा ओ। बे जि गाननाय जोमनायनि सोमोनदै नों नोंथांमोननि ओनसोलाव दा माबादि माने ओम दोरोङारि गाननाय जोमनाया गोबाङैनो अनसायजानाय ना माने ओ अनसायजानाय बा दा सोलायबोबाय बे खौ नोंथाङा मा बुंनो सानो।
अ ओ दोरोङारि गाननाय जोमनाय सोलायबोनायनि सोमोनदै आं बेखौनो बुंनो सानो जाहैबाय जोंनि गेजेरावहाय। ओ बर'फोरनि गेजेरावनो बुंनोसै आङो ओ दानि ओ ग्लबेलाइजेसन फैनायजों लोगोसे ओ डिजिटेलाइस जुग जानायजों लोगोसेनो ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाया। ओ एसे एनैब्लाबो एसे एनै होननानै बुङो गोबाङै होननानै बुङोब्लाबो गोरोनथि जानाय नङा गोबां जों सोलायनायखौनो नुनो मोनदों ओ बर' सुबुंफोरा गोबां ओ लेखा फरा रोंनायजों लोगोसे ओ गाव गावनि जिउ खुंनायाव
अ
नानै थानो थाखाय साख'रि बाख'रि मावबाय आरो साख'रि बाख'रि खुरि ओ मावनायजों लोगोसे गोबां नोगोर सोहोरफोराव थाहैनो हमबाय ओ बेजोंनो बिथांमोना समनि आंखाल एबा समखौ होसोनो थाखाय बिथांमोना गाव गावनि गाननाय-जोमनायखौ गोबां ओ गोबाङानो नागारलांनो हमबाय आरो बेखौनो आं बुंनो सानो ओ जे बिथांमोनाबो
औ
जेन' गाव गावनि दोरोङारि गाननाय-जोमनायखौ बावगार लाङा बेखौ आं लुबैयो आरो जोंनि बर' सुबुंफोरनिफ्राय ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे ओ ब बर' हारिनि दोरोङारि गान्नाय-जोमनाय दानि आरो गो गोदोनि मा फारागथि दङ' बे खौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
माने बर'फोरा गोदो जेरै जेरैबादि दोरोङारि आदबजों न'आवनो बानायनानै दख'ना जोमग्रा बा गाननाय-जोमनाय गासैखौबो ओ बानायनानै गानोमोन नाथाय आथिखालाव ओ समनि सोलायनायजों माने ग्ल'बेलइजेसनजोंनो बुंजायो बेफोर गान्नाय-जोमनाया माने सोलायबोबाय आरो ओ गोदो जेरै न'आव बानायनानै गानोमोन बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला माने ओ आथिखालाव बै गोदोनि दानाय-लुनायनि प्रसेसखौ माने गोबां गोलाव गोबां सम लायो बेखौ नोजोर होनानै दा मेसिनजों दिहुननाय नुनो मोनो ओ उइभिं जेनबा उइ भिं मेसिन बेफोराव दिहुननायखौ नुनो मोनो बांसिनै बेनि अनगायैबो आथिखालाव ओ बै दोरोङारि गानग्रा-जोमग्रानि जायगायाव गोबां गुबुनारि गानग्रा जोमग्रायाबो जोंनि जायगायाव जोंनि जायगा बा जोंनि गेजेराव ओ जायगा लाफैनायखौ नुनो मोनो। माने दोरोङारि गाननाय-जोमनाया माखासे खामानियाव उसुबिदा जायो बेफोरखौनो जोर होनानै जोंनि माने दोरोङारि ओ जोंनि गेजेराव जानायनि अनगायै गुबुन फोरनि गेजेरावबो बेफोरखौ जानाय नुनो मोनो ओ माने कमफर टेबोल बेफोरखौ नायनानै गाननाय-जोमनायखौ बोर ज'बनानै लानायखौबो नुनो मोनो आरो बुंनो थाङोब्ला माने ओ बेफोरखौ ओ ग्ल'बेलाइजेसननि गेजेराव सोलायदों होननानै बेफोरखौ गासिखौबो माने बोज'बनानै लायोब्ला माने जोंनि दोरोङारि गाननाय-जोमनाया ओ माने थाबोगोन होननानै बुंनांगोन आरो बेनिखायनो जों बोजबनानैबो लानांगोन गावनिखौबो गासैखौबो गारजोबालासिनो बेखौनो बुंनो सानो आरो आं दा नोंथाङा ओ मोनसे ओ नोंथांनियाव मोनसे कुइसन सोंनोसै आङो गोदोथ' बर'फोरा गोबां रोखोमनि आगर आखाइ एरोमोन गाननाय-जोमनायाव नोंथाङा बेफोर आगरफोरखौ मिथियो नामा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ आं मोननैसो आगरफोरनि सोमोन्दै आं बुंनोसै ओ जोंनि बर'फोरा ओ गोदोनि दिनावहाय गोबां हाबा हुखा आखाइनि खामानि बिराद मावनो हायोमोन होननानै जों मिथियो ओ जेरै ओ बिसोरो इन्दि एम्फौफोर फिसिनानै इन्दि फिथोबनिफ्राय बिसोरो खुन्दुं दिरुनानै बेजोंनो गोबां रोखोम रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ बिसोरो गावसोरनि आ जोंनो बिसोरो बानायनानै लायोमोन होननानै जों मिथियो जेरै दख'ना आर'नाइ गामसा बेफोराव बिसोरो गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ सेबखांनो हायो हायोमोन मिथिंगायाव जेखौनो नुयो बेखौनो बिसोरो आगर महर बिसोरो सेबखांनो हायोमोन बा आगर महराव एरखांनो हायोमोन। होननानै जों मिथियो आरो जेरै मिथिंगानिफ्राय होननानै जों बुंनो थाङोब्ला गोबां जों नुनो मोनो जेरैहाय दिंखिया बिजौ आगर बै ग्रि बिबार ओ लाव बेगर ओ फारौ मेगन गोबां रोखोमनि आगरफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ओ आरोबाव जों मिथिनो हायो जाहैबाय बिथांमोना अख्रांङाव बिरबायनाय दाउफोरखौ लानानैबो खनसेनो बिसोरो बेफोरखौबो आगर महराव सेबखांनो हायोमोन होननानै जों मिथियो आरो आरोबाव बिसोरो आखाइनि खामानि जेरै दख'ना दानायफोरखौ बिसोर गोसो होथाबनानै दायोमोन होननानै जों मिथि मिथियो आरो बेखौनो आं बुंनो सानो आरो औ नोंथाङाबो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओ ओ माने आगरखौथ' बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो एरनानै गानबोदों। बेनि गेजेरावनो बैफोर आगरखौ माने बांसिन मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बिबार बिफां लाइफां बिदिनो जिब जुनारफोरनि मानेफोरखौ नुनानैनो आखियो एरबोनाय आरो बेफोर आगरफोरा बुंनो थाङोब्ला बेफोर आगर गासिबो दोरोङारिखौनो बुंनांगोन ओमफ्राय नाथाय आथिखालाव जा नुदों बे फोर आगरफोरा माने गुबुननि बा कफि खालामनाय बेफोरबायाददिखौ बुंनांगोन आरो ओमफ्राय गोदोनि आगरफोरा माने माने गोबां मा होननांगौ बेखौ माने बर' बे फोरनि जिउ जानाय जिउनि
ओ
सोमोनदो गोनां मोन आरो बेफोर आगरफोरा माने गोदो जेरै जिउ खुंनानै संसार जाबोदों बेजों बिराद गोरोबफ्लायनायमोन बेखौनो बुंनांगोन आरो।
औ औ दे बि बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय नोंथांजों सोलायनानै गोजोननाय मोनबाय
ओ
औ